हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
आदसा दा नोंथाङा मा खालामनानै दं
नोंथां नै जिरायनानै दंगासिनो आं
आदसा जानायफोरालाय जाबाय नामा नोंथां
अ मोनानि जामुंखौथ' जानाय जाथ'वाखै नोंथां
अ आदसा दा नोंथाङा फ्रि नामा नोंथां
औ आं फ्रियावनो दंथ'यो नोंथां
अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि ना ओ नोंथाङा फ्रिब्ला आं मोनसे टपिकखौ लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां
औ जागोन नोंथां
ओ मिथिंगानि जाब्रबथायफोरखौ जों आङो नोंथांनिसिम टपिकखौ बे टपिकखौ लानानै फैदोंमोन आरो ना नोंथां
औ औ
औ
औ दा बिदिब्ला नोंथां औ मा होनदोंमोन नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
ओ मिथिंगाफोरनि बिदिनो जाब्रबथायफोर जानायफोर आर बेफोरनि सायाव एसे नोंथांनिसिम
औ औ।
औ नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
ओ बिदिब्ला फोरमायना होदो नोंथाङा।
औ औ दा नोंथाङा आंनि ओ आवाजखौ मोजाङै खोनाहैदों ना?
औ खोनादों नोंथां खोनादों बेबाराव।
औ औ दा नोंथां। जोंहा माखासे ओ जेन'बा जोंनि सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां माने ओ खैफोद बा जाब्रबथाया जायो दा बेफोर जाब्रबथायनि गेजेराव जोंहा माखासे मिथिंगायारि जाब्रथाय दङ ओ दा जों बुंनो हायो जे जोंहा मिथिंगायारि बुङोब्ला जोंहा मोनसेल' नङा बेवहाय गोबां रोखोमनि माने मिथिं गायारि खैफोद जाब्रबथायफोर दङ दा बेफोर जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ मा होनो मिथिंगानिफ्राय जेनेबा से खैफोदफोरा जाहैबाय जोंहा ओ दैबाना लोमसावनाय ओ हा बांग्रि मावनानै हा गावस्रानाय बिदिनो सारन्थाइ गावनाय बारहुंखा बारनानै बुखारलाय बायनाय हुस्लाबनाय ओमफ्राय बिदिनो जोंहा हाजो गिसि गानाय बेफोरबायदिखौ जोङो माने मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय जोङो आरो नुनो मोनो आरो आरो बेफोर माने खैफोदफोरा माने जोंनि नि समाजाव माने गोदोनिफ्रायनो जाफ्लेबाय थानाय मोनसे जाथाय बा जाब्रबथाया आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
औ। बिदिनो जोङो बुंनो थाङोबा जोंहा मिथिंगानिफ्राय ओ मा होनो दै लोमसावनाय जाब्रबथाय जोङो मोनो आरो जों बुंनो हायो जे मिथिंगानिफ्राय बिदि माखासे खैफोद जाब्रबथायफोरा माने बेखौ जों माने सुबुं माहारिया बुंनो हाया जे बे खैफोदफ्रा जाब्रबथाया माब्ला जागोन माला मागोन माबे समाव सम बा टाइम बेहा जेबो बोथोरजों माने खोथा गैया आरोना। दा जों दै बानिनि बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा ओ माखासे आबाद आबादारिफोरा मा होनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आबादखौ मावो। दा बेफोर आबाद मा होनो आबाद मावनानै जेब्ला आबादा फिथाइ मोनहां मोनहां जायो बैफोरबायदि समावहाय जोंहा माखासे मिथिं गानि खै ओ मा होनो सोमजिनाय खैफोद जाय दैबाना बेफोरो माने दैबाना जोबोद दुखुनांथाव माने दुखुगोनां बे मोनसे जाब्रबथाय बा जाथाय होनना बुंनो हागोन आरो।
औ नोंथां औ औ।
दा उम मा होनो सासे आबादारिया मा होनो आबादनिफ्राय मोननाय माखासे माने बेहा न'खर सुंनो हायो आरो।
औ नोंथां औ।
औ दा बेैफोरबायदि माने जाब्रबथायखौ जोङो जों माने जोंनि समाजाव जों नुफ्लेबाय थायो आरो। मा होनदो?
औ औ नोंथां औ नोंथांनि आवाजखौ आं एसे बेब्रै बाब्रा खोनानो मोनदों आरोना नोंथां।
आं दा दालाय माबायदि खोनादों नोंथां? औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां औ दा खोनादों आरो नोंथां। औ औ खोनाबाय नोंथां।
औ दा बिदिनो आरो ना नोंथां जोंहा मिथिंगायारि खैफोदा मोनसेल' नङा गोबां रोखोमनि खैफद दङ। आरो बेफोर खैफोदा जोंनि सुबुं माहारिनि ओ गेजेराव गोबां गोहोम गाज्रि गाज्रि गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो आरो माने बिदिनो जोंहा बारहुं फोर बारोब्लाबो जोंहा गोबां ओ गोबाव समनि उनावा गोबाव समजों बा गोबां गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोंहा लुनाय माखासे न' बांफोराबो जोंहा माने बायस्रा लांजोबनाय खौ जों नुनो मोनो दा बेबायदियाव न' बायस्रानाय बा गुबुग्रबनाय बिथिङावबो जों बुंनो हायो जोंहा गोबां माने खहा लस जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। बिदिनो आरो जोंहा मिथिंगायारि खैफोद जेराव जों मा होनो ओ सारन्थाइ गावनाय दा बे बिथिङावबो जोंहा माखासे जे समफोराव जोंहा जेन'बा ओ आबादारियानो जा बा बेलेग बेलेग सुबुङानो जा माने फोथाराव बायदि बायदिसिना माने बायदि रोखोमनि आबाद खामानि मावबाय थानाय समाव जोंहा ओ बे मा होनो सारअन्थाइ गावनानै होनायखौबो जों सार अन्थाय सुबुंनि जिउ खहा जानायखौबो जों नुबोननो मोनदों आरो
दा बेफोरखौ नो माने जों बुंनो मिथिंगाया माने सुबुं माहारिनि गेजेराव गोबां दुखु जारलाबा खस्थ'यै बिदिनो माने मा होनो। माखासे मा होने जाब्रबथाय सोमजिनायखौ माने जों
औ औ नोंथां औ
औ दा बिदिनो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदिनो माखासे मिथिंगायारि जाब्रबथायफोर नोंथाङा ओ, बे जेन'बा नुफ्लेबाय थानाय माखासे जाब्रबथाय जा थाय जानायफोरनि बागै नोंथाङाबो ओ आंनो माने फंसे फोरमायना होनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन।
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों। नोंथांना नेटआ बांद्राय मोजां नङा खोमा बेब्रे बाब्रा खोनाफैदों आरोना नोंथां
औ दालाय माबायदि खोनाखो नोंथां?
ओ, दा एसे नै स्रा स्रा खोनाफैलायबाय दहाय बेब्रे बाब्रा खोनादोंमोनलाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि समाजाव माखासे मिथिंगायारि खैफोद जाफ्लेबाय थानाय ओ खैफोदफोरखौ नोंथांनि मोनदांथि बा नुथाइनि गेजेरजों नोंथाङा आंनो बेसे फोरमायना हरदो।
औ नोंथां बिदिबा आं फोरमायलांसै नोंथां
औ जागोन।
ओ जोंथ' नै दायो गोबां बिदिनो जाब्रबथायफोरखौ मिथिंगायारि जाब्रबथायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां आ जे दायोथ' दैज्लां बोथोर जे बिदिनो दैबानाफोर जानायफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां, जे जोङो बिदिनो बबेबा दाब दाब जायगाफोराव जों नुनो मोनदों जे बिदिनो दैबानाफोर जानानैहाय बिदिनो हाजो गिसि खालाबायनानै बिदिनो सोरनिबा न' बांफोरखौ बुखारनाय बेफोरखौ जोङो बांद्राय नुनो मोन्दों आरो ना नोंथां। आरो जोङो बिदिनो दैबाना सोंनो बि बिदिनो गोबां बिदिनो खोनानो मोनदों जे ओ, सुबुंफोरनि ओ, माइ आबादफोर मावनाय बा बिदिनो आबादफोर मावनायखौ जोङो थांफानाय बा नस्थ' नोस्थो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। मिथिंगायारि जाब्रबथायफोरजोंहाय। औ आरो जोङो बिदिनो दैबानाजोंहाय जोङो बिदिनो गोबां जेंना जेंसि जानो, जानायखौ जोङो नुनो मोनदों जे ओ, बिदिनो दैबानाफोरजोंनो बिदिनो गोबां लामा सामाफोराबो बिदिनो खुरखानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ
औ आरो जोङो बिदिनो दैबानाजों बिदिनो दालांफोर बायनाय बेफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों आरोना नोंथां। जे जोङो दाख्लैबो नुनो मोन्दोंमोन जे दैबानाजोंनो बिदिनो। खारबाय थानाय बिदिनो सोलिबाय थानाय जे ओ, ट्रेन लामा। फोर बैफोर ट्रेन लामाफोरखौबो दै बानायानो नोस्थो' खालामदों आरोना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो।
औ आरो जोङो बिदिनो खोनानो मोनबावो जे बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौबो बिदिनो। नोस्थो' खालामनायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो बिदि बिदिनो सोरनिबा न'फोरखौबो जोङो बिदिनो बुखारलांजानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
ओम नंगौ।
औ आरो जोङो बिदिनो दैबानाजोंनो बिदिनो सोरनिबा हाफोरा खुरखानानै जे ओ, बेफोरखौबो जोङो नो स्थो जानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां। औ आरो बिदिनो बारहुंखाफोरजों जे जोंनि ओ, बिदिनो बारहुंखाफोरजों जे जोंनि न'फोराबो बुखारलांजायो दहाय नोंथां बुंलांनाय बिदिनो न'फोर बुखारलांजायो आरो जोंनि आबाद फसलफोरखौबो नोस्थो' खालामलाङो आरो जोंनि बि बिदिनो ओ गयफोर बेफोरखौबो सिफायलांजोबो आरोना नोंथां। बारहुंखााफ्रा औ। बिदि बेनि जाहोनावनो गोबां आबहावाफोरनि जाब्रथायफोरा जायो आरोना नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
औ आरो बिदिनो दैज्ला गोबां जोङो नुनो मोनबोबाय जे दैबानाजोंनो जोङो फ्राय बांसिन नुनो मोनबाय आरोना नोंथां। जेंना जेंसिफोरखौ दायो औ आरो बिदिनो - आबहावानि जेंनाफोर होनोब्लाथ' जोङो बिदिनो गोबां खोनानो मोनो जे बिदिनो अबेबा दाबसे दाबसे जायगायावहाय बिदिनो गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बैफोर जायगाफोराव दै लोमसावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
उम उम
खोनानो मोनो आरो ओ जोङो बिदिनो गोबां मानसिफोरनि बिदिनो जिउ खहा जानायफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों आरोना दैबानानि गेजेरजोंनो नोंथां। खोनादों ना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों। औ नोंथां खोनादों।
औ औ औ आरो बिदिनो जोङो बारहुंखा जायोब्लाथ' बिदिनो गोबां आं दानि बुंलांनाय बिदिनो गोबां बिदिनो बिफां लाइफांफोर न'फोर बायो जोंनि आबावाफोराबो जायगा जानो ना बारनि खोना
औ खोनादों नोंथां
हेल'नोंथां
खोनादों
ओ ना नोंथां ओ आहावाफोरनि जाब्रबथायफोरा हायोना नोंथां
औ औ
खोनादोंना नोंथाङा औ ओ बिदिब्ला जोंना समाबो औ खोनादों नोंथां बिदिबा जोंना समाबोथ' जानानै फैबाय बाय नोंथांजों रायलानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना नोंथां
औ नोंथांनि नोंथांजोंबो माने बे फंनैसो जोंहा मिथिंगायानि जाब्रथाय बेनि सायाव सावरायनो होनानै ओ गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां बिदिबा दोनथ'लायनोसै ना नोंथां
औ जागोन नोंथां
औ दे दे